नोंथां औ खोनादों दे नोंथां नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना‌ मामोन नोंथां?
औ आं दैज्लां बोथोरनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ औ जोंनि ओनसोलाव माबायदि फालियो? दैज्लां बोथोरखौ बेनि सायाव एसे फोरायसैोंथ खोनास
औ नोंथां औ नोंथां फोरमायनो हा गोन दे
बिदिब्ला जागायनोसै जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरखौ माबायदि फालियो आं फोरमायलांनोसै दैज्लां बोथोर होनोब्ला जेन'ब्ला जोंनि बे ओनसोलाव
औ नोंथां
थो जेथो मांखो होनना बुङो जेरै बेनिफ्राय जों जेतिया बोथोर मोनफैयो अखा हायो बिदिनो जों गायनाय फुनायनि बागै बुंनोसै
औ नोंथांनो हागोन दे।
बिदिनो अखा हा हागोदान जेन'बा बे दैज्लां बोथोरनि जेथो दान बिदि समाव जोङो गायनाय फुनायनि सायाव जों खैथा जेनेबा माइज्लि माइ बिदि सोमना दोननानै
औ नोंथां
खौ जोङो सानथाम दोननानै खोमना दोनना गाजा अरहोनानै खोथिया फोनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ, औ नंगौ नोंथां
गायनानै जोङो जेन'बा मास मोनसे बा देर माहासो बिदिनो खैथ खौ फोनानै गोजौ जानो होयो। होना जथिया गायनाय फुनाय सम फैयो टाइम फैयो। अब्ला जोङो माइ खौ गायनो थाखाय जों थियारि खालामो खोथिया फुयो। बिदिनो हाजिरा हु जिरा लिंनानै खोथिया फैयो जेनेबा न' न' न'आव मानसिफोर थाबाबो न'निफोराबो फुनानै बिदिनो गायो आरो।
औ नंगौ।
नोंथांमोननि जा माबायदि फालियो एसे फोरमायदो आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ दैज्लां होनबाथ' जोङो बायदिसिना रोखोमनि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगङानो जा माइ आबादानो जा फिथाइ सामथायाइ एबा बिफां लाइफां बायदिसिना जों गायो आरो। दैज्लां बोथोरावल' नङा जो- जि- जिखुनु बोथ थोरावनो जोङो बिफां बिफां लाइफां एबा फिथाइ सामथाइखौ गायनाय जायो। नाथाय माइ आबादखौ जों बांसिनानोहाय दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो। मानोना बै समाव ओ औ अखा बांखानिबो एसे अखा बांखाबो हायो नालाय खावनो नि थाखाय जोङो एसे मदद मोनो बिनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो। न मायानो औ माइ आबादानो जाबाय जे मानसिनि मोनसे थांना थानाय बे मोनसे राहा ओ बे गैयाबा ओ सुबुं जिउआ थांना थानो हाया बिदियानोसै आरो।
औ औ
औ आरो माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो जे गायनो गोनांबा जों गिबियावनो माइग्लि माइ एबा माइ बोराइ सोमना दोननांगौ जायो आरो जों फाथ थोनि बस्थुाव सोनानै गोरायै खाथुमना जोङो दैयाव हरसे हरनै बिदि सोमना दोनो आरो।
औ औ
थांनानै लाबोना जोङो ओ थायसे जागायाव दोनथुमनानै बेखौ एसे फोनस्राना होनानै थालिर बिलइ एबा थास' स' बिलाइजों जों खोबफिना दोनो आरो। जाहाथे बेयो गाजा अर बा गाजा सुयो बेनि थाखाय आरो जोङो ओ खोथियाखौ जावायनो जाव जे गाजा अरनाय माइ माइग्लि बेखौ जोङो फोननो थाखाय जोङो फोथार ओ एवना लानाय जायो आरो बे फोथारखौ मोजाङै एवना लानानै जोङो ओ बेयाव बे फोथार फोथारा जे गुरै हा एबा बुर बुर एवनाय बिदि जानांगोन आरो बियो लोथ लथो लोथो मोननाय औ ओक गोदोनि दिनावथ' बेखौ मोसौ हालिजोंनो एवनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगा एसे सोलायबाय नालाय ट्रेक्टर उनु मेसिन बिदि ओंखारबाय बेनि थाखायनो जोङो बांसिन ट्रेक्टरआरिजों एवनाय
एवनाय जायो आरो।
आरोबिक बेखौ जोङो एवखांनानै जा गाजा अरनाय गाजा सुनाय जा गाजा सुनाय बे माइखौ माइग्लिखौ जोङो बे फोथाराव लांनानै फैनाय जायो आरो आरो बे न न बियो जेब्ला बिलाइ गोरलै खिलियो एबा औ बिलाइ गोरलै खिलियोा खोथियानि महर लायो बे खोथियाखौ जोङो फुयो फुनानै जोङो एवनाय फोथाराव एवनाय फोथाराव जोङो बेखौ माइ महरै गायोयो आरो बे जोबोद जथोन लाना गाव जायो बेयाव मल मलै हासार औ औ नोंथां बेफोरदि बेखौ होनांगौ जायो आरो आरोार बनियान असां फोखांनाय एबा माइखौ गायखांनानै जोङो बे जेब्ला द देरनानै ज जौनानै बियो माइ फिथाइ ओंखारगोन बे माइ फिथाइ ओंखारनाय समावबो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो बेखौ दा बेयो जे जाय माइ फिथाइ ओंखारखांनानै बे मोनगोन अब्ला बेखौ जोङो हानानै आ ए न'आव न' फारसे लाबोयो आरो जों बे औ हाखांनानै न' फारसे लाना फैयो आरो जों बे माइ गोमोनखौ आरो लाबोखांनायनि उनाव जों बेखौ गोदोथ' मोसौजोंनो नायोमोन न नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्टर एबा मिेसिन औ औ बिदिनो नानाय जायो आरो। आरो जा बे खांनानै ओंखारनाय माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौ जोङो मोसौ बोरमा बायदिसिना जिब जुनारनो जोङो आदार महरै होयो आरो बे खौ आरो बेनि उनाव औ जे माइ माइ मोनगोन माइ खौ जोङो न'नि फाख्रियाव एबा औ फाख्रियाव। दोनथुमनाय जायो आरो बेखौ। आरो बेखौ जोङो जा माइरंनि गोनांथि जागोन बे मायरंनि गोनांथि जाब्ला जोङो बे माइखौ दिहुननानै जोङो मिसि सिङाव गोदोथ' उवाल एब ओ दिंखि देयोमोन नाथाय दा मिसिङाव दिहुननाय जाबाय औ आरो बेनि थाखाय बेखौ माइखौ लांनानै जोङो मिसिं दानियाथ' मिसिं नालाय मिसिङाव सौहैयो। सौखांनानै जोङो बेखौ जा माइ माइरंनिफ्राय माइ फिथाइनिफ्राय माइ फिथाइनिफ्राय ओंखारनाय जा जुजाय बे जुजायखौबो जोङो ओ बायदिसिना जिब जुनारनो औ आरो बायदिसिना जिब जुनारनो जों जोनो जाहोयो एबा बिसोरनि आदार बानायो आरो। बेखौ जोङो अमानि जेरै अ मानि आदार आरो मोसौ नुनो जोङो दाना उनुबो होजायो आरो बेख खौ औ आरो गोजा माइरं मोनगोन। बे माइरंखौ बे माइरंखौ जोङो ओ ओंखाम महरै मोनो आरो बे माइरंखौ। बेखौ संनानै जों संनानै जानाय जायो। खा महरै बेनो आरो गोदोथ' आरो दैज्लां बोथोरावथ' गरमाबो एसे बारा जायो आरो गोदो जोङो माइ आबादखौ बथ बोथोरजों सोलिनाय जा अखा बेजों गायनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव ज आलदा जाबाय अखाफोरबो बारा हाबांला नालाय बिनि थाखायनो जोङो औ बिनि थाखायनो जोङो मिसिं औ मिसिं
जायो
औ मिसिं लगायनानै जोङो जा फुख्रि एबा दैमानिफ्राय ओमफ्राय बोखांनानै जोङो फोथाराव फोथाराव दै सारनानै बिदि गायो आरो आरो सिल' पाइप होननायबो दं बे बो बिदिनो मा माबानानै दै सारो आरो औ
दानि जुगाव आगोलनि बायदि माने माइ आबादा जानो थांलिया आरो मुलै हासार बायदिसो गोनां जा बिदि होबासो दानिया माइखौ मोननो थाङो आगोलनि दिनावथ' बिदिनो जेबो होआलासिनो मोसौजों हालेवनानै बिदिनो माबानानै जोङो माइ आबादखौ थिखांनो हायोमोन दानि जुगाव खिन्थु जोङो मुलि नङाबा हासार नङाबा माइखौनो थिखांनो हाया आबादा माने जानोनो थांलिया द
औ नंगौ नोंथां नंगौ जे बिदि बिदिनो जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबादा बेफोरदिनो गायो आरो दैज्लां बोथोराव जोङो मैगं थाइगं मैगं थाइगंबो गायनाय जायो आरो जेरै बेयाव भिन्दि लेस्रा मैथा बेयाव बायदि रोखोमनि जोङो औ अ मैगं थाइगं गायो आरो आरो बोथोरावबो गायनाय जायो मेसें बोथोरावबो जोङो बायदिसिना होनब्ला जेरै बेसर बेसरा गुबैयै जे बेसरखौ जोङो फोखांनायनि उनाव जा बेसर फिथाइ ओंखारो बेनिफ्राय जोङो थाव दिहुननो हायो। बे थावखौ जोङो बेसरनि गुबै थाव होनना मिथियो आरो। आरो बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो ओंख्रियावनो संनाय एबा फाजाायावनो एवनाय बेयाव बाहायनाय जायो आरो। थाव महरै आरो। बेयावबो मेसें बोथोवबो जों मैगं थाइगं होनब्लाथ' जेरै बेसरा थाबाय गुबैयै आरो पटल औ पटल बिदिनो जे गोरान हायाव गायनाय आलु औ लाइ, लाफा कबि बिदिनो बायदिसिना गायनाय जायो आरो
ओं औ
औ नंगौ। आरो जा माइ बुंबाय माइ गायनायावबो बेयावबो बायदिसिना माइयाबो बायदि बायदि मुंनि दङ आरो बायदि बायदि रोखोमनि माइ दङ। जेरै आसु माइ, माइब्रा माइ, रनजित, बाहादुर बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माइ दोङो आरो
दा आगोल- आगोल -आगोलनि दिनाव आसु माइखौ बांसिन फोनाय थाङोमोन। खिन्थु दानि जुगाव बे आसुमाय फोनायखौबो मानसिफोरा माने सुबुंफोरा गारनो हमलांबाय।
औ नंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला एक्स'जननि मादाव साफा सानैयाल'सो फोनाय थाङो आसुमाइखौबो। दाना आगोलनि बायदि बिदि नंला सब माने गारजोबनो हमलांदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। बिदिनो दैज्लां बोथोर होनबा बिदिनो जे माइ आबाद माइ आबादा गुबैयै मावग्रोनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो मैगं -थाइगं। बिफां -लाइफां एबा फिथाइ -सामथाइ बायदि रोखोमनि गायो आरो जोङो।
औ औ औ नोंथां समाबो जोंना जाबाय आरो नोंथांआ जिखिनि बुंदों फोरमायदों आं मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेनिखायनो दोनथ'निसै नामा
औ नोंथां नोंथांजोंबो आं सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं बायदिसिना रोखोमनि मिथिना मोनबाय आरो बाथ्रा ओ जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां
औ दे गोजोन्थों औ